हेलौ।
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनादों नोंथां।
अ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं दायो बरथमान जिरायनानै मबाइलसो नायबाय दंमोन नोंथां।
अ आतसा ओम। गोजोन ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोनसिम जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो।
औ ओ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। ओ
औ।
नोंथाङा कल खालामनायनि गुबै जाहोना मामोन?
औ नोंथां कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों मोनसे अ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन, ओ नोंथाङा सम दङोब्ला सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां ओ आयदायासो मामोनथाय?
औ आयदाया जाहैदों ओ गोदोनि आरो दानि समाव सोलिनाय जोंनि ओ गोदोनि समावथ' जेनेबा जोंना आइजो माहारिखौ बेफार फालांगियाव ओ फरायनाय लिरनायाव गोबां खम नुनो मोनोमोन आरो, नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ।
औ बेफोरनि सायावनो दिनै एसे जों सावरायनि माने। गोदोनि आरो दानि दिनाव आइजो माहारिफ्रा माबायदि उदांस्रि दङ बेफोरखौ एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोनो ना, आं एसे फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां।
ओ बिदिब्ला आं फोरमायग्रोनो सानबाय नोंथांसिम गोदोनि दिनाव ओ हिनजाव माहारिया फरायनाय अनजिमाया गोबां खममोन बे सैथो नोंगौ। मानो होनबा बियो जोंनि बर'आवल' नङा। ओ गोबां हारि हारिसाफोरनियावबो बे प्रब्लेमा दंखायो गोदोनिफ्रायनो।
ओं।
गुबै जाहोना जाबाय ओ हिनजावनि फिसाखौ मा होनो मालायनि फिसा होननानै फोथायनानै लानाय दङ' गोदोनि दिनाव।
औ।
माने बेखौ जेसेबांखि फरायना गिदिर गोलाव खालामा मानो बिनि फिसा हिनजावनि सायाव जेसेबां माने इनभेस्टमेन्ट जेनेबा खरसा थाङा होमबा फरायनायाव? बेफोर माने गासिबो दैयाव थांनाय होननानै सानना लायोमोन आरोना गो दोनि मानसिफ्रा। नोंनि बेखौ गिदिर गोलाव खालामगोन मालायनो थाखाय मालायनोसो ओ माने गिदिर गोलाव फरायहोनानै मालायसो हरनाय जागोन ओरैनो होननानै माने फोथायना लानानै दंमोन आरोना। बेफोरनि जाहोनावनो माने ओ हिन्जावसाफोरा गोबां उन जानानै थाबोदों गोदोनिफ्राय। आरो गोदोनि दिनाव स्कुल, कलेज ओ फरायनाय बुङोब्ला ओ गोदोनि दिनाव एभेलेबेल नङामोन माने। फरायनाय लिरनाय माने स्कुलफ्राबो खाथियाव थायामोन आरोना।
ओं ओं नंगौ। माने आसि बिजौआव सानगासेल'मोन आरो, नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ।
बेफोरनो आरो। आरो हिनजावसाफोरखौ फरायनाय बुङोब्ला माने इदिनो गोबां खोमसि फोथायनाय दंमोन गोदोनि दिनाव। ओ माखासेखौथ' आं गोबाङानो बावबाय ओ नोंथाङा मोन्दांथि दङब्ला ओ एसे फोरमाय। नो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां जिहेथु ओ गोदोनि समाव जोंनि आइजो माहारि एबा हिन्जाव माहारिखौ फरायनाय लिरनाय लोगोसे बेफार फालांगियाव गोबां खम नुनो मोनोमोन बेखौ जों मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ नोंथाङा बेफार फालांगिखौबो बुंदोंमोन आंनिखौ बावनानै दंमोन नोंथां।
औ औ
ओ बेफार फालांगि बुङोब्ला माने ओ जों गोदोनि दिनाव आं बर'नि समाजनिखौ फोरमायनो सानदों।
औ फोरमायदो।
गोदोनि दिनाव जोङो बेफार फालांगि बुङोब्ला हौवा मानसियासो खालामोमोन। मानो होनबा ओ हिनजावफोरखौ माने गोदोनियाव ओ ओन्दैनिफ्रायनो माने गोरिब न'खरनिफ्रा रुवाथिसो दोनहरोमोन माने गुबुननि न'खराव। ओ बे रुवाथि थानाय समाव माने बे हिन्जावसाफोरा मा जायो मालिकनि आन्दाराव ओ ओंखाम संग्रा ओंख्रि संग्रा बा मालिकनि ओ फिसाजो फिसाला गथ' माने ओन्दै ओन्दैखौ नायग्रा बखालि बेफोर बायदियावसो दोनहरखायोमोन माने। इदिनो न'खरनि खामानि मावनो मालिकनि न'खरनि खामानि मावनो बैफोर नि थाखायसो दोनहरोमोन बेफोरनि थाखायनो मा जायो बेफार फालांगियाव गोबां उन जानानै थायोमोन आरो हिनजाव माहारिफ्रा। ओ जेसेबां गोरिब गुन्द्राम मानि गोरिब गुन्द्रानि जेसेबां हौवासा न'खरनि जेनेबा न'खर सालायग्रा गाहाय बुङोब्ला हौवाफोर गैलिया होमबा माने गासिबो दायथ'आनो हौवाफोरनि आखायाव थाजोबोमोन आरो गोदोनि दिनाव ओ दिनैनि न'खरनि खरसाखौ मारै दिहुननांगौ? ओ बेफोर गासिबो मैहुर थांनाय माबा थांनाय बेफोरो हाग्रायाव थांनाय बेफोर गासिबो हौवानि दायथ' थाजोबोमोन आरो।
औ औ
जायनि जाहोनाव माने हिन्जावसाफोरा माने हाबा जाखांबाबो ओ संनाय खावनायल' आरो ना ओ बिदिनो न'आव गोदो जुमाय संनाय माबा संनाय थायोमोन। खिन्थु बेफार फालांगियाव बुङोब्ला बे मोनसे सोलियोमोन दिनाव दासिम। ओ जुमाय संनाय बेखौ मावो आरो गोदोनि ओफ्रायनो बर' हिन्जावफ्रा बिनि अनगा बेलेगाव माने गैया आरो।
औ नंगौ ओ थारैनो नोंथांनि बुंनाय गासैबो सैथोआनो आरो जों नुबोखादों आरो मोनबोखादोंबो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ गोदोनि समावथ' जोंहा ओ नोंथाङा बुंलांखाबाय जिहेतु हिनजाव हिनजावनि फिसा एबा आइजो माहारिखौ जों बखालि दोननाय रुवा थि दोनहरनाय बेबायदिनो गुबुनाव बैना जाग्रा हरैसे दोनहरोमोन नङा होमबा।
औ औ।
सासे माने गामिनि सोरबा माहाजोन थायोब्ला बै न'खराव बैनांनाय एबा बै न'खरनि बिगोमानि सिङाव थानानै जानांनाय लोगोसे जोंनिया फरायनाय लिरनायाव नोंथाङा जेरै बुंदों ओ जुदि बे हिनजावसा गथ'खौ फरायोबा गुबुन न'खरनोसो ओ ओरैनो फरायहोनानै हरनाय जागोन बा गेदेर गोलाव खालामना हरनाय जागोन बेफोरबायदि साननाया जोंनि ओ न'खराव बर' समाजाव गोदैहाय दङमोन आरो नङा होमबा नाथाय नाथाय दानि जुगाव ओ जों नुनो मोनो जे ओ हौवासा जा हिनजावसा जा गासैहाबो समान मोनथाय दङ आरो हौवासा हौवासा हिनजावसा गासैखौबो माने गि गिदिर गोलाव खालामनानै गो ओ गिदिर गिदिर फरायसालि मोजां मोजां फरायसालियाव फरायहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे जों बेफार फालांगियाव बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनि तमाव माने आइजो माहारिया जोंना बेफार फालांगि होनोबा ओ जौ जौ संनानै फाननाय बेल' बेखौल'सो जों मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा।
औ औ।
नाथाय जों दानि दिनाव नुनो मोनो जे सासे आइजो एबा हिन्जावसा जा ओ हिन्जाव माहारि। बेयानो दिनैनि समाव मा माखासे गिदिर गिदिर बेफार फालांगियाव आगान होबाय जेरै जों गामियारि आइजोफोरखौनो बुंनो थाङोबा गामियारि आइजोफोरा फुंनि मोनानि बबावबा हाथाय बाजाराव मैगं थाइगं फानहैनाय। जि जोम फाननाय बायदि बायदि दाउ अमा फाननायफोराव जोंनि आइजोफोरखौनो जों बांसिनै नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ लोगोसे ओ टाउन सोहोराव थाग्रा आइजोफोरखौथ' आरो गिदिर गिदिर फरायनाय बै ओ गि दिर गिदिर फरायनाय आइजोफोरा माने गिदिर गिदिर हटेल गिदिर गिदिर सि जोम फानग्रा दखान बायदिसिना ओ बेबायदिनो रेस्टुरेन्ट बायदिसिना जों खुलिनानै गावनि आथिं गाव गसंथानायजों लोगोसे गुबुनखौबो खामानि होनायखौ जों नुनो मोनो आरो, दानि जुगाव नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
थारैनो जोंनि आइजोफोरा ओ गोदोनि समनिफ्राय दानि समफोराव बांसिन जौगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ।
आरो जोंनि आइजोफोरनि फरायनाय फरायनाय लिरनाय होनोब्ला दिनै ओ सोरखारि जाय सोरखा सोरखारफोरनिफ्रायबो जों आइजो माहारिया फरायनाय लिरनायाव गोबां हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो, जायनि था जायनि जाहोनाव दायो जों ओ फरायनाय आइजोफोरा माने हो जाय हिन्जावसाफ्रा फरायदों बिथांमोना माने दानफायाव जिनैजौ जिथामजौ अबावबा नैरोजा गाहाम राङै मोनबोबाय थायो आरो। माने थांनाय फैनाय खरसा लोगोसे गावनिया बिजाब बायनाय बायदिसिनानि खरसाखौ जों सरखारानो होनो होनानै फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनोबा ओ गोबां न'खरफ्रानो गोरिब गुन्द्रा न'खरनि जोंनि बर' समाजानो जा गासै ओ माबायावनो जा गासै हारि हारिसायावनो माने बेबायदि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि आइजोफोरा थायो। न'खरनि आइजोफोरनि थाखाय गोबां हेफाजाब होदों आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आरो ओ सोरखारि फरायसालियाव दिनैनि समाव थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिम अ थाखो दाइनसिमहालागै बेसेन नाङै फराय बिजाब होनाय दाथ' थाखो जि, जिनैसिम जाबाय खोमा दायो।
औ जाबाय।
औ बेफोर बेसेन नाङै फराय बिजाब होनाय बेसेन नाङै ओ मुं थिसन्नाय बेफोरजों बेफोरखौ जों नुनो मोनदोंसै आरो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो जों ओ बेनि थाखायनो दिनैनि समाव जों आरो बुंनो हाबावो जे दिनैनि समाव जोंनि ओ हौवासाफोरनिख्रुइ हौवा माहारिनिख्रुइ हिनजाव माहारिनि फरायनाया बांसिन ओ सानखोआ बांसिन आरो जौखोन्दोआ बांसिन होननानै जों बुंनो नांगोन मानो होनोबा दिनैनि समाव कलेज आरो गोजौ फरायसालि गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जों नायोब्ला हिनजावसाफोरखौनो बांसिन नुयो आरो नङा होमबा औ बेबायदिनो जोंनिया आइजो माहारिया जौगाबोदों लोगोसे बेफार फालांगियावबो गोबां जौगाबोदों आरो गाव गसंनायजों लोगोसे गुबुनखौबो खामानि होनानै गुबुननि न' खरखौबो सुंथानायाव हेफाजाब होदों होननानै जों बुंनो नांगोन आरो। औ आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय नोंथां जानांगौ जोंनाबो रायलायनायनि समा जोबनानै फैबाय। बेखायनो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे।
औ दे बिदिब्ला